अ खुलुमबाय नोंथां
बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय था
औ नोंथांनि सिमबो
नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला आं बर'फोरनि आबाद मावनाय गोदो माबादिहाय आबाद मावोमोन बेनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ नोंथां आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गोदो समफोरखौ नायहरोब्ला जोंना बर' सुबुंफोरा हाग्रा बारि एबा अरनबारि दानस्रांनानै एबा सावस्रां नानै साफा खालामनानै बेफोर बे बेफोर जायगायाव बर' सुबुं फोर आबाद मावनानै रायजो जाबोदोंमोन होननानै जों मोनथिनाय जायो नङा होमब्ला?
औ
माने गोदोनि जुगखौ नायहरोब्ला आरोखि। बर' सुबुंफोरा बै समाव आबाद मावनो थाखाय बिसोरो ओ हासार मुलि बाहायनो रोङाखैमोन।
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां बिसोर बै समाव मोसौनि खिखौनो हासार बाहायनानै आबाद मावोमोन।
औ
नाथाय जों दानि मुगा एबा दा सोलिबाय थानाय ओ आबादारिफोरखौ गोबां रोखोमनि हासार मुलि बायदि बाहायनाय नुयो
औ नंगौ औ
नोंथां
खोनादों नोंथां?
आ आबादनि सायाव जों बुंनो थाङोब्ला दा गिबियावनो गोबां आब बेसराबा जिं हा पटल खाख्रेल आलु बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ गोबां मावनाय नुनो मोनो
औ
आंनि ओनसोलफोरावबोथ' माने गामिफोराव गोबां आबाद मावनाय जायो। बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबे मोनसे आबादखौ नोंसोरनाव मावनाय जायो माने बेखौ
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो जोंनि साइदआव आथिखालाव दायो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' जोंनि साइडआव गासैबो माइ फोथार माइजोंनो जोङो बुंफुमनानै थायो गासै फोथारानो दायो जोङो माइखौनो जोङो गाहाय जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै बाहायनायलाय जोङो माइ आबादखौनो बर'फोरा दिनै स्निजि बा जौखोन्दोआनो दिनै बर'फोरा आबादारि आबाद मावनानै जाग्रा आरो जों बर'फोरा गावनो आबाद मावनानै जाग्रा जानो मोज मोजां मोनग्राखै जोङो दिनै माइ आबादखौ जों आंगो हिसाबै खालामनानै जों माइनिफ्रायनो जोङो माइरं बानायनानै जों ओंखाम जायो आरो बे माइनि अनगायैबो जोङो गोबां आबाद जेरै पथल भिन्दि लेस्रा बेनिफ्राय थारुन खांख्रिखला बेफोरबायदि रोखोम आबादखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव मावो गावबा गावनि बारि जायफोरा हा दङ बिथांमोना गावबा गाव बारियावनो मावनानै जायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि साइदआव दुब्लियाथ' गासै माइजोंनो बुंफुगोन मानोना बर'फ्रा बोसोराव खनसे जे माइ आबादखौ मावो माने बोसोरसेनि जानाय आदार खो जों बुथुमनानै लायो आरो माइ आबादखौ जोङो मावनानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय जों बुथुमनानै लानानै जोङो जिखि जाया जों आबादखौनो जों मावनानै जानो हासिगोन आरो मानोना माइआ जोंनो गोनांथार बेनो जोंनि जाग्रा आदारखाय जोङो जों बेखौ साफ्रोमबो मा-माने बर' माहारियानो जोङो मावो आरो माइ आबादखौ बिनि गेजेरावनो जों बोथोरखौ लानानै जों मोननै आबादखौ मावो जेरै मा-मेसें बोथोरावबो जों आबाद मावो मेसें बोथोरावबो जोङो जुखाम खाम आ जुखामफोरखौ गायो जोङो बिदिनो जोङो आलु मटर बिदिनो फान्थौ मैखि होननानै बुङो जोंनिथिं जायगा जायगा बेखौ टमेट' होनना बाहायनाय जायो। बेफोरखौ जेनै बाह गायो थरमुस, बेनिफ्राय जुखाम जेरै जोङो माखाइ होननानै बुङो आरो जोङो बेसरफोरखौबो जोङो माइ जायो दैज्लांनि जोब खांनायनि उनाव जोङो दुब्लि फोथारा लांदां जाना थायो नालाय बेयाव जोङो गायनायखौ नुयो आरो। लोगोसे आरो जोङो मेसें बोथोरावबो नैबो नै जौखोन्दो थाम जौखोन्दो मानसिफोरा मेसेंनि माइ आबादखौ गायो। मानोना जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि सिलु फबना लानो हायिनि थाखाय माने नांगौ समाव जोङो दै मोना बेनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ खम मावनायखौ नुयो आरो। आरो जोंनि ओनसोलाव सि इलुबो फबनायखौनो जों नुनो थाङाखै दिनैसिमबो। मानोना जोबोर खम मानसियानो सिलुफबनानै दै दिहुननाया खम आरो। जोंनिया बोथोरजोंसो लोब्बा थायो। माने मेसें दैज्लां बोथोरनिखोबा जों गासै मानसियानो मावनो हायो आरो नांगौ रोखोमनि समाव दै अखा मोनो नाथाय मेसेङावबा जों अखा मोना नालाय दै होनो हायि आबाद बेखौ जोङो मावनो थान जायो आरो। आरो नोंथांमोननि साइड बेवहाय मेसें आबादाव मा मा मा आबादखौ मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना आंनो? हेलौ।
औ नोंथां।
अ खोनादोना नोंथां? अ खोनादोना नोंथांआ? अ मेसें आबाद आव नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा आबादखौ मावो एसे फोरमायना होनो हागोन ना? औ। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ एसे फोरमायना होदो।
नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदियै जेरैबायदि ओ जुखाम होननानै बुङोब्ला मा आखाय होनदोंना नोंथाङा। थिंजाय बेफोरखौ बा माने आबाद मावनाय नुनो मोना। एसे खम आरोखि। जोंना बिदिनो दैज्लां बोथोराव माइ माइ गायो। उनावहाय बे बेफोरखौ नुनो मोना माने मेसें बोथोर बेफोरबायदि आङो नुनो मोनाखै आरोखि।
औ हब्ला खम बिबांनि गायनाय जायो नोंसोरनि साइदआवहाय नङा होमबा नोंथां औ आंबो मिथिगौ जे जायगा लाय जायगा खायसे खायसे आबादखौ जोङो गोसो थाबाबबो मावनो हाया। औ बेखौबो आं मिथि थिगौ मानोना आंबो सासे आबादारिनि फिसा हिसाबै आंबो मिथिगौ आरो आबाद मावोबोला मा आबादा जोंनि बोथोरजों खाबजायो बे आबादखौसो बर'फोरा मावो नंङा होमबा नोंथां जेरै जोङो दिनै जोङो दैज्लाङाव माइखौ मावथारनो हायो अखा थायो अखा हायो नांगौ जखानि बेखायनो माव माइखौ गायथारो बिदिनो गोरलै जायो आरो जोंनि खा खायसे खायसे आबादा बबेबा बोथोरजों गोरलै जायो आरो आरो जों नोंथांमोननि साइड खौहाय आ बोरैहाय ओ मा होननानै बुंगोन माइ आबादखौ मा मा माइखौ बांसिन गायनायखौ नुयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? मा मा माइ गायो
माइ गायनाय होननानै बुंनो थाङो ब्ला जोलैखौ होनदों नङा होनोमबा
औ औ मा मा माइ आबु जोलैखौ
आं आङो मिथिया बा बांद्राय जोंनिथिं मा मा गायनाय जायो नोंथांमोननिथिं मा मा जोलैनि गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होदो
औ जोंनि साइडआवथ' आथिखालाव जोङो माबाखौ गायनाय जायो ओ जो-जोसाखौ जों खम बिबांनि गायनो जानो थाखाय गायनाय जायो आरो माने बेखौ जोसाखौ जोङो नांगौ रोखोमनि ओंखाम रखम जाबाय थानो हाया नालाय नङा होमबा नोंथां जोंङो जोङो माइ आबाद हिसाबै जोङो गाहायबा जोंनिथिं बाहादुर रनजित बायसमथि बेफोरखौ जों गायो माइब्रा जोसा बेफोरखौ जोङो माने खम एसे एसे गायनाय जायो आरो जायखौ जोङो बोथोराव फिथा सामथाय जानो फिथा आरि जानो थाखाय जों फोरबो फैबोला बेखौ गायना लानाय जायो आरो न'खर न'खरनो बिनिफ्राय जोङो ओ बाहादुर रनजितखौथ' जोङो ओ फुरा बेसेबां बिगा दं बेफोर हाखौ गायफ्रामनायानो जायो आरो माने बेयो माने जोंनि जोंनि साइदावहाय बे माइखौ गायबोला जोंनि हाजों माने मिलायो नांगौ रोखोमनि फसल मोनो बेखायनो आबादारिफोरा बेखौनो बांसिन गायो आरो जोंनि न'खरावबो बांसिन बेखौनो गायो आरो आथिखालाव मोन से खोथा नोंथां जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव गायग्रा खम जालांनायनि थाखाय आथिखालाव आसारिस फोखायो जोंनिथिं जायखौ जोङो माबा आस्रा फोनाय होननानै बुङो डाइरेक्ट माने हाखौ गुलि गुलि खालामखांनायनि उनाव जोङो डायरेक्ट फोखानानै होयो आरो माने गायनायानो गैला जोंनिथिं।
अ अ नोंथां
मानोना गायनाय फुनाय मानसि नागिरना मोनला ओ रुवानिफोराबो दिनै खाथि खालायाव खामानि मावग्राफोराबो फेक्ट'रियाव जेरै बागान दङ जोंनि खाथियाव साहा बागान दोंङो बेयाव जोङो साहाफाद खायो। गायग्रा फुग्रा नागिरना मोनैनि थाखाय जोंनिथिं आस्रा फोखानायखौसो बांसिन मानसिफोरा आथिखालाव मावबाय थानाय खौ नुदों आरो जोंनि न'खरावबो आथिखालाव आस्रा खौसो बोयो
अ
नोंथांमोननि साइदआव बिदि आस्रा फै फैयोना आबाद।
ओहो नोंथां जोंनाव बिदि गैया आरोखि।
औ
जोंना बिदि नो बेफोरजोंनो लोब्बा लानानै माइ गायो आरो। सम गोरोबबा अखा फैनायजों
नंगौ
मानसि लानानै गामिनि गासैखौबो लानानै गायनाय जायो आरो।
औ गोदो औ औ। गौ गोदोथ' जोङो गोदोथ' जोङो जेनेबा माने फाला बदला जोङो जेनेबा गोदो खामानि मावलायोमोन नङा होमबा? रुवानि लिंलाय लायोमोन। आरो जेनेबा। मा होनना बुङो फाला बदला जोङो बेसनावबो बिसनावबो जोङो आबाद मावलायोमोन नङा होमबा। आथिखालाव बे रखम हेफाजाब खम जालांबाय खालि रांजोंनो आबाद मावनो रांजोंनो आबाद मावनायावसो दानिया मुखुब जाबाय गावबा गाव जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां? गोदोथ' मदद होलायोमोन। अब्ला नोंथां। समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा?
औ दे बिदिब्ला नोंथा एसेनोसै